औ नोंथां
नोंथां
अह
मोनाबिलिनि गाहाम खावलायहरनाय थाबाय
अ नोंथांखौबो
मानि सायाव सावरायनो
दे जागायदो
हो?
अ अ।
नोंथांन नेट
नोंथांनियासो एसे बाय नांथा माथो
आदसा- ओमबा
अ दे बुंदो
नोंथाङा दा दासान्दि मा खालामबाय थादो
ओम बर्तमान दं आं नआवनो इदिनो जना
आतसा नोंथांनिखौ खोना हेल'। हेल'।